खोनाबाय ना। खोनायाखै नामा। खोनाब ना। खोनाबाय हेलौ खोनायाखै नामा औ खोनादों। औ आं
टावार नांनो नागिरालै मोजाङै। खोनाहैबाय ने।
औ खोनाबाय खोनाबाय बबेनि आदाया?
आङो।
औ
जोंनि
औ
खोनाबाय।
औ खोनाबाय।
ए बिजनि बलांगुरिनि।
बासुगावनि आंहा।
हा।
मा होनदों नोङो बासुगावनिनो आं होनदों।
बासुगाव नङा बिजनि, बिजनि।
अखा हानायखायनो मोजां खोनायाखिसै माथो।
ए अखा हागासिनो?
अखा हागासिनो नोंसिनिथिं हायाखै नामा?
हायाखै आंनिथिं ओङो
हागासिनो दं नै जोंनिथिं। जायाखै संगासिनोसो दासो।
ओंखाम ओंखाम जाबाय?
जायाखै संगासिनोसो।
ए
नोंसिनालाय जाबाय ना?
ए फंबाया बहानि?
खुंग्रिंनि बासुगआव थायो दा।
जाखांबाय जोंहा ना ओंख्रिसोमोन।
ए ना गिदिरना ना फिसामोन?
ना गिदिर ओमफ्राय दालि। दास म लास्ट बरडार गोलैयो जोंना माबा चिरां बे माबाया मानास मानास हाया।
औ औ औ औ।
ए।
मोजां ना फंबाय?
खोनादों। खोनादों खोनादों।
ए।
ए संगासिनो दासो जोंना खान्थाल बेगरसो।
ए।
खान्थाल बेगरजों संगासिनो।
ओरैनो दं ना माबाफोर मावो?
औ फरायगासिनो आदा। फरायगासिनो आदा औ।
ए।
बासुगावआव फरायगासिनो सेकेण्ड सेमिस्टाराव।
बारा मोजां
औ आदा खोनादों ना? खोनादों? नोंना हाब्बायमोन नामा बियो फैसाया? हेल'।
हेल' फंबाय।
औ औ नोंना हाब्बायमोन नामा होनदां आदा?
ए गैयालै हाबाखै। आं सानैल'सो जादों ओरैनो रायलायनाया ए आं सानैल'सो खालामदों सानैल'सो जादों आंना।
आंनाबो साननैल'सो जादों ओमफायो बानायनो रोङाखै आं दाबो।
हा?
बानायनो रोङाखै आंबो होनदों आदा।
ओब
ओ आं नोंनाव दा वाटसाबाव हर गोनां ओ लासआव माबानो एकाउन्टानो होजाया माथो ए एकाउन्टानो होजाया होनदां
ए बे दानो होजा नाय नङा फंबाय
ए दानो होजायाने खोनाबाय? औ माने सोरनाबा सोरनाबा होजाबाय नो दा माने एकाउन्ट ए औ खोनाबाय खोनाबाय।
अ नोंनाव हारसिंनो फैखागोन बे बुस्थुआ
ए औ खोनादों खोनादों खोनादों। खोनादों खोनादों नोंनासो नाङा ना आंनास
ओ माने आंना सागोन आंना
अ जेनावबा बेसे गोबावजों होजागोन माब्ला होजागोन?
थावार नांयिया आंनासो जागोन।
औ औ खोनाबाय खोनाबाय आ
औ
औ खोनादों एसे एसे औ औ ओ जेन'ब खौहाय बेयो माब्ला फैगोन बे होजा होजानाया एकाउन्ट होजानाया?
ओरैनोथ' बेयो नोंसोरथ' बारा गोबाव जायाखै खोमा बानायनाया?
ओहो बारा गोबाव जायाखै आं साननैल' जादों रायलायनायानो।
ए साननैफोरजोंनो फैयोमोन बे बुस्थुआ ओमफ्राय दा ओ ओमफ्राय दा मानसिफ्रा बानायग्राया बानायनायाथ' अभार जाजोबबाय ना?
औ
ओनबा दा एसे टाइम लायो आरो
उम
खोनाबाय ना फंबाय?
औ खोनादों खोनादों आदा खोनादों।
खोनादोना?
औ खोनादों खोनादों आं खोनागासिनो नोंनिखौ। खोनागासिनो आं। नोंनिखौ
औ औ।
होनबा गाबोन नङाबा समफोर
गाबोन नङाबा समफोर फैनो हागौ नोंना-
नों नोङो सोरनि आन्दाराव हाबनायमोन सोर बानायहोनायमोन नोंखौ?
आंनियाथ' सासे बिदासो बानाय दोंमोनलै सासे बिदा बानायदों
नै टावारनाङासैलाय फंबाय।
औ।
ए सोर खालामनायमोन होनदां? नोंनिखौ
बानायदोंमोन आदा।
ओ आ ओ ओ
ओ सोरनि आन्दाराव बानायदों आं मिथियासै ओमफाय
ओ जागोन दे सिन्था खालामनाङा बियो जोंनि लकेलनि बे नों एनखौ मिथियाखै दा
औ मिथियो मिथियो औ मिथ थियो मिथियो मिथियो आदा मिथियो
दों नालाय मोनसे आफाद ना इसांमानि फ्रब्लेम जानाय नोङाख
ए औ औ औ
नै टावर नाङासैलै फंबाय ओ सोरनिबा न'आव थायो नामा?
आं दा एबसु अफिसावसो थायो आदा
ए दे दे मोजां दे फंबाय एबसु अफिसा बोरै सादाव जायो फालाय
ओ बे बासुगावनि बाजारनि एसे सोनाबहा जायो।
ओ
फ्लाइबार गोदान दङ बेनि इसे सोनाबजों जायो।
ददसेनो मोजां खोनानो नागिरो आं थालायबाय
ए दा ओमफायो मा मा मेगं गायो आदा मोना न'फ्राव ओ मा मा मैगं गायो होनदां
मैगङा जोंना बांसिनानो माबासो फंबाय मा होनो ओ गोरान खेथिसो बांसिन मावो आरो ना
ए
ओरैनो माइ गायनो हाखाया।
औ। औ खोनादों खोनादों आदा। खोनादों।
ओरैनो बहल जिंखा बेफोरखौ बहल जिंखा बेफोर दंजोबो आरो लाफा मुला माफोर ओमफ्राय ओरै सबाय फोयो। माइबो गायनायनो हाया आरो दैनि थाखाय जोबोद जेंना जायो।
ओ माइफोरथ' ओ माइ गायजाया होनदों नामा जोंनियाव गोरानबो मावजायो गिसिबो मावजायो आदा खोनादोंना? खोनादों। गोरान आबादबो माव औ गोरान आबादबो मावजायो गिसि आबादबो मावजायो जोंनिया। ओ खोनायासै आदा नोंनिखौ। खोनायासै आदा नोंनिखौ। खोनाबाय। खोनायासै आदा नोंनि औ जासिगोन जासिगोन आदा।
जों मा फनखौ दानहरदो फांबाय दस ओ दस निटआवनो दानहरलाय।
औ औ दे आदा औ।
खोनाबाय दं। फनखौ दानहरदो दे
औ।